औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथा खोनादों दे
औ ओ आङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों ओ बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरदोंमोन सावरायनो हागोन नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे जोबोद मोजां आयदा दे बिदिब्ला नोंथाङा निसे जागायजेनदो जाहाथे आंबो ओ आयदानि सायाव एसे आबुङै गियान मोनो
औ औ जागोन जागोन ओ जोङो बैसागु होनोब्ला नङा होमबा ओ बियो बर'फोरनि मोनसे ओ आंगो फोरबो नङा होनबा बेयो जोंहा बोथोरजों बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बियो जोङो बे बैसागु फोरबोखौहाय गोदोनिफ्रायनो गाजा गोमजायैहाय फालिबोदों आरो जों दासिमबो फालिगासिनो दङ' दा जों बैसागुखौ ओ फालिनो थाखाय जेब्ला जोंहा बैसाग दान फैयो नङा होमबा सैत्र दाननि जोबथा सैत्र दाननि जोबथा सान ओ बै साननिफ्रायनो जोंहा जागायजेनो आरो जोंनि बैसागुआहाय जागायजेननो हमो ओ जेब्ला जोङो सैथ' दाननि जोबथा सान जायो अब्लाथाय जोंहा मोसौ बैसागु होननाय दङ जों बेखौ फालियो आरो दा बै दिनखालि जोङो आरो जोंहा मोनसे नेम दंबावो जों बे सानखालि सैत्र दाननि जोबथा सानखालि गोखा गोखै जों बर'फोरनि गेजेरावहाय जानाय दङ जे मिथिंगायाव मोननाय माखासे माखासे मैगं थाइगंफोरखौहाय जोङो खांनानै आरो ना ओ जानाय जायो संनानै जानाय जायो बेयाव जोङो स्निथा मैगं थाइगंफोरखौहाय खांनानै संनानै जायो जे जोंहा बे मैगं जानायजों मोनसे फोथायनाय दङ' आरो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों जे बे मैगंखौहाय जायोब्ला जोङो माखासे जे बै बोसोरनिफ्राय फैबाय थानाय जे माखासे जोंनि सानाय सुनाय बेमार आजारफोराहाय गैया जायो होननानै बा जोंनि बेमार आजारफोरा बै गोखा गोखाखौ जायोबाथाय ओ दानगारो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ' बे फोथायनायखौ लानानैनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानावहाय गोखा गोखैखौहाय जानाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ औ खोनादों दे नोंथां
औ ओमफ्राय जोङो बे दिनखालिनो मोसौखौबो थुखैनाय जायो अखानायैनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु होनो जायखौ बैसागनि से खालारनिफ्राय जोङो मानसि बैसागुखौ फालियो आरो जोंहा मानसि बैसागु फालिनाय दिननिफ्राय जों गिबियावनो बयबो बर'नि न'खरफोरा आरोना बर'नि न'खरफोरा बयबो आइजो फोरा न'नि गाहाय आइजोफोरा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो बेबायदिनो जोङो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ अनो ओमफ्राय उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमो बेबायदिनो मान होयो बेबायदि नेमखान्थिफोरखौ फालियो आरो बे दिनखालि जोंहा गोदान गोदान जि जोम गानो जेरै दख'ना गामसा ओ आर'नाइ बेफोरबायदिखौहाय लायो आरो जोङो ओ बे दिनखालि जोङो एक थारिक जायो नङा होमबा से खालार बेयाव जोंहा रंजानाय जाया आरो ओ अखानायैनिफ्रायसो नै खालारनिफ्रायसो जोङो रंजानाय बाजानायखौहाय जुरिजेनो आरो माने जों न' न' बयनिबो न' न' हाबनानैहाय रंजायो आरो बेनि न बेनि न बयबो ओ हाबलाय लायनानैहाय रंजानाय जायो आरो बे रंजानायाव जोंहा बोराय बुरै गासिबो गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बेबायदिनो ग्रु गावबागाव गावबागाव हानजा लानानै बैनि न' बैनि न' हाबलाय लायनानै रंजायो आरो बेबायदिनो आरो मागियो बेयाव मागिनायावहाय दङ सोरबायाबा माइरं मोनगोन बिदिनो आरो सोरबायाबा फैसाबो हरनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओमफ्राय बेनि अनगायैबो एफा जोंहाथ' गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो मा होनो जौ फिसिनाय हुदा दङ नङा होमबा दा जोंहाथ' बै बैसागु समावहाय बयबो बिदिनो जौफोरखौबो मागिनानै लोंनाय जायो आरो न'नि जौ फिसिनाय बेलाय बे बेबायदियैहाय जोंना ओ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां ओ आं एसे बुंदेरनानै होनि ओरैनो नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायलांबाय आंसे दाजाबदेरनि औ जोंहा बैसागुआ बर'नि गुबैयै रंजालि आरो मोनसे फोरबो होनना बुंनांगोन जों जेरावहाय जोङो बर'फोरा एबा जोंनि आसामाव थानाय थागिबिफोरा बै फोरबोनि थाखाय जिखिनि खामानि दं बे खामानिखौ दोननानै जोङो सैथ्र' दाननि जोबथानिफ्रायनो साननिफ्राय बैसाग दान स्नि सानसिम जोङो बे फालिनाय जायो बेवहाय जोंहा बर'नि बायदि रोखोमनि जेरै हारिमुफोर दं मोसानायफ्राय लानानै दामनाय देनाय जोंनि जानाय आदारा बे गासैबो बेरखाङो ओरैजाय जोङो बैसागुआव उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होनाय आरो गेदेरफ्रा उन्दैनो अननाय बावनाय लोगोसेनो खौसे जानानै रंजानाय गामि गामि खाम सिफुं गामिनि लाइमोनफोरा जमा जानानै गामिनि बैसो जानाय सुबुंफोरनो मान बावनाय बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि हारिमु होनना बुंनो नांगोन लोगोसेनो दानि नोंथाङा बुंहांखाबाय जे जोंहा जोङो खांनानै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जामुंफोरखौ जों जायो होननानै औ थारैनो नोंगौ जों बेवहाय जौसे स्निथा बिदनि जि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइ ए एबा मैगंफोरजों बेखौ खनानै जायो बेवहाय गोखा गोखै गासैबो थाफायो दा बेनि बेखौबो नोंथाङा बुंलखादों जे जोंहा जोंनि बोसोरसेयाव जिखिनि देहाया खस्थ' मोननाय बे खस्थ' मोननाया बे मैगं थाइगंखौ जायोब्ला हामो होननानै बो औथारनो नोंगौ मानोना जोंहा नैबे मैगं थाइगं जानायाव जोंहा मोनसेल' जातनि थाया बा मोनसेल' बिदनि थाया बेवहाय गोखानिफ्राय लानानै गोखै गोदै जिखिनि जों मिथिंगायाव मोनो बेखौनो खांजोबो औ थारैनो सैथायो बाथ्रा नोंथाङा एसे आंनो फोरमायबावनाय नोंथाङा जा एसे मिथिगौ
बैसागुनि सोमोन्दै ना
औ औ
औ जोंहाथ' बेबायदि जेनबा बैसागु मानसि बैसागु होन्दोंना आङो दहायो से खालारनिफ्राय मानसि बैसागु होननानै फालियो। ओ दा जोङो मानसि बैसागु फालिनायाव बेवहाय आरो ना गोदो जेरैबायदि फालियोमोन दा जोंङो एफा एनै सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोदो थ' सिगाङाव जोङो माखासे आखाइजोंनो बानायनाय जेरै दामग्रा ओ देग्रा बाहायोमोन नङा होमबा जेरै खाम जथा सिफुंफोर बाहायोमोन। बेबायदि ओ बाहायनायखौ आथिखाल माने गोबां जोङो नुनो मोनबांलिया बा आथिखाल माखासे जे जोंहा ओ इलेक्ट्रिक जों दिहुनजानाय नङा होमबा बेबायदि बक्सफोर बेबायदिखौ जोंहा बांसिनै बाहायनाय खौ नुनो मोनसै आरो ओ गोदो औ गोदो गोबाङैनो बेफोरबायदिखौथ' बाहायामोन नङा होमबा खाम जथा सि फुंफोरखौ बांसिनै बाहायोमोन दा बेफोरबायदि बाहायनाय नुबाय आरो ओ मोसानायनि बेलायाव ओ जोंना ओ जेनेबा गाननाय जोमनायनि बेलायाव होनोब्ला थ' जोंना जेरैबायदि गोरो गानोमोन थिग बेबायदिनो गानो आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा द बयबो दख'ना गोमो खालारनि जेरै बिदन दख'नाखौ गानो ओमफ्राय ब्लाउस गोजा खालारनि गानो जोमग्राफोराबो बेबायदिनो खायफाया गोथां खायफाया गोजा आरो लोगोसे आर'नाइफोर लायो आरो उम बेजों लोगोसेनो ब ओ बर' हौवाफोराबो ओ गस्ला गुफुर खालारनि गानो आरो गामसा गोथां खालारनि गानो लोगोसेनो बिसोर बिथांमोनहाबो बर' हौवाफोराबो आर'नाइफोर लायो आरो बेबायदिनो बयबो ज' ज' मोसायो रंजायो बिबायदि
औ थारैनो नंगौ जे
नोंथाङा ओ नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनाय खौहाय ओ खालामगोना खालामा जे मोसौ थुखैनायनि हाबाखौ खुङो नामा औ फोरमायनो हागोन नोंथां
हागोन दे
औ जोंनि ओनसोलावबो जेरै गुबुन ओनसोलफोराव सोलियो एबा जों जेरैबायदि बिजाबाव फरायनो मोनदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सोलियो जोङो फुङावनो उथिनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ जेरैजाय जोङो दिग्लिथि फान्थाव लाव बायदि मैगंफोरखौ खांनानै बा फिथाइफोरखौ खांनानै जोङो माला सुयो। आरो माला सुनायजों लोगोसे जोङो मोसौखौ बै दिनावहाय बेनि जि खानाय दिरुं बे खानाय दिरुङा बोसोरसे सोलिबाय नालाय एबा गोजाम जाबाय बेखौ जोङो हास'नानै आरो मोसौनि जि गलि बेखौ लिरनानै मोसौनो जों गोदान दिरुंफोर गानहोयो आरो लो लोगोसेनो जों मोदोमाव फाग्रा सिख्रा गोसोम गाबनि जोङो जेरै जाय जों थौनिफ्राय मोननाय हांगार एबा जोङो हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय खालारफोरखौ जों फोननाय जायो आरो दा बिनि फोननायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय ओ बेखौ बेसेबां सैथो मिथिया जोङो खोनानो मोनदों सल'बथायाव एबा खुगा खुगा खोनानाय राव बे ओरैबायदि जे जों जेब्ला मोदोमाव फोननानै हाग्रा फारसे हरो जोंनियाथ' बर' हारिया एबा जोंनि गोबां मोनसियानो हाग्राजों हाग्रा सेराव थानाय एबा हाग्राजों सोमोन्दो गोनां आरो जों मोसौखौबो हाग्लायावनो हनानैनाय हरो मानानि हाग्रायाव होनानै हरोब्ला जे जोङो जायखौ बुङो मोसा बैफोर मोसाफ्राथ' जोंहा मोसौ जायो नालाय दा बै मोसाया बेखौ गिनानै खारो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय दानि नोंथाङा एसेम
बिथांमोननि ओनसोलावहाय मोसानायनि बेलायाव आर ना मोसानायनि बेलायाव माखासे दामग्रा देग्राजुफोर ज बाहायो गोदो माबायदि बाहायोमोन दा माबायदि बाहायोमोन दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन दा जोंनियाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हारिमु हिसाबै जोंनिया खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं बेफोरनो ना- नाथाय जोङो समजों लोगोसे दिनै नुबोनो मोनबोबाय दानि लाइमोनफोरा एबा दानि जेनेरेसना जोङो गोबाङानो गोदोनि दामग्रा देग्रा आगजुखौ गारनानै दिनै नोंथां बुंनाय बादिनो इलेक्ट्रिक आरो मदारन जिखिनि दामग्रा आगजुं खादों बेफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोन्दों जायनि थाखाय जोंनि जारिमिना एबा जोंनि हारिमुवा मोनसे खैफोदाव गोलैबाय दं आरो बे बेबायदिनो सोलिबाय थायोब्ला जोङो मोनसे समावहाय बिजाबफोरावल' फरायनो मोनगोन जे बर' हारिया बैसागु बेबायदि फालियो मोन होननाय आरो मोन होननाया जेब्लासिम जागोन आं सानो बै समहालागै जोंनि ओ हारिमुआ खैफोदाव गोलैगोन होनना नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' सावरायनाय समावबो जाबाय नोंथां
औ औ औ
दा उनाव सम लानानै खनसे सावरायफिनसै नामा
अ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों